हेलौ
हेलौ
हेलौ अ खोनादों ना नोंथाङा? अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं दा जेबो खालामथ'वाखै आं दा ओरैनोसो जिरायनानै दंथ'यो। नोंथाङा
आंबो नै ओरैनो दं नोंथां नोंथाङा ओ सानजौफुनि ब्रेकफास्ट खामबाय
खालामा खालामथ'वा
अ औ औ नोंथाङा खबरफ्रा माबायदि
दंथ'यो मोजाङानो नोंथांनिया माबायदि खबरफोरा
आंनियाबो मोजाङानो अ होमबा नों नोंथाङा दायो फ्रिब्ला नोंथांजों आं माने ओ दसे सम सावरायनासो फैदोंमोन सावरायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां जागायदो।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनागोन नामा एसे ओ स्ट'रिनि सायाव एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा गोदो गोदाय आबौ आबैमोन जेनेबा थुल'बाथा खोन्थानायखौ एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा?
अ आं हागोन फोरमायनोसै बिदिब्ला आङो औ सल'बाथा होनोब्ला जोङो ओ स' बर'फोरनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां सल'बाथा जों मोनबोयो।
आ गिबियावनो बुंनांगोन जे सल'बाथ थाया जोंनि बे सुबुं थुनलाइनिनो मोनसे बाहागो। सुबुं थुनलाइ होनना बुङोब्ला जोङो सासे ओ सुबुंनिफाय गुबुन सासे सुबुं बा मोनसे जोलैनिफ्राय गुबुन मोनसे जोलैस सिम जाय सल'फोरा बारस्लायबोना सोलिबोगासिनो दङ' बेफोरनो जाबाय सल'बाथा। ओम
उम आं दा गिबियावनो मोनसे सल'बाथानि सोमोन्दै सावरायनोसै। औ बे जाबाय आ माने मासे गोरियाल आरो मासे मोख्रानि। नि सल' बेयाव ओ हेल' नों खोनादों ना नोंथाङा हेल' हेल'
औ खोनादों नोंथां
हेल' अ खोना दं औ औ आं औ आं आं दोंसे सल'नि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो लाबाय अ बे जाबाय मासे मोख्रा आरो गोरियालनि सल' मोनसे दैमा दङ'मोन जेराव औ जेराव बिफां फांसे दङ'मोन बेयाव अ मासे मोख्राया
गाव सानजौफुं समाव बेयाव जिरायो बा बेयाव थानाय बि फांफोरनि फिथाइ सामथायफोरखौ जायो नङा होमबा बिनि उनाव ओ औ बे बिफां साया सिङावनो बे दैमायाव थानाय मासे गोरियालाबो सानजौफुं समाव जेब्ला गरम जायो बे समाव जिरायनो फैयोमोन। अब्ला बिसोर सानैबो लोगो मोनलायोमोन आरो लोगो मोनलायनाय समाव बिसोरो बिदिनो मोजां गाज्रि रायलायो बेबायदि सानफ्रोमबो लोगो मोनज्लायनायावनो बिस बिसोरो सानैबो लोगो बायदि जालांबाय आरो बिसोर आंगो लोगोफोरबायदि जालांबाय। बेबादिनो मोख्राया गावजानाय फिथाफोर फिथाइफोरखौबो बे गोरियालनो हरो आरो गोरियाला बेखौ जानानै गोजोनो। बेफोरबायदिनो बिसोरो गोबां रंजालायबाय मोजां गाज्रि खोथा रायलायबाय सानसेखालि गोरियाला बुंबाय आरो ओ सुखे आं औ बे फिथाइ गोथाव-गोथाव फिथाइखौ आंल'सो जायो दिनि आं आंनि बिसिनि थाखाय लानानै थांनि नोंथाङा आंनो एसे थाइनैसो खानानै हरनो हागोन ना बिदि बुंनाहाय मोख्राया थाइनैसो खानानै हरबाय गोरियाला बे फिथाइफोरखौ गावनि बिसिनो लानानै थांबाय आरो न'आव थांबा बिसिया आ बे फिथाइफोरखौ जानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय मानो होनोब्ला फिथाइफोरा जोबोर गोदै बिदि भहरा बिदिमोन आरो गोथाव। अ बेखौ जानानै जेब्ला ओ गोरियालनि बिसिया सानबाय बे बिफां बिफाङाव थानायनाय मोख्राया बे फिथाइखौ सामफ्रोमबो जायो बे फिथायानो एसेबां गोदैबा बे मोख्रानि बिखाया आरो बेसेबांबा गोदै जाबावगोन मानो होनब्ला बे मोख्राया दाथ' सानफ्रोमबो बे गोदै फिथाइखौ जागासिनो थायो ना। बिदि साननानै बियो मोख्राखौ जानो लुबैबाय आरो मोख्रानि बिखाखौ जानो लुुबैबाय। बियो गावनि फिसायखौ बुंबाय आं बे मोख्रानि बिखाखौ जानो लुबैदों नोंथाङा आंनो होफैनो हागोन नामा? बेयाव गोरियाला बुंबाय नङा आं हानाय नङा मानो होनोब्ला बियो आंनि आंगो लोगोसो सानैबो बेयावनो मोजां गाज्रि खोथा रायलायलायो जों सानैबो आंगो लोगो बायदिसो। जों सानैबो रंजा बायो आं बेखौ बेबायाददि फोथाय खोबस' खालामनो हानाय नङा। नाथाय जोबनायाव गोरियाला गावनि बिसिनि खोथाखौ दानगारनो हायियाव बुंबाय आरो जागोन दे आं बिखौ लानानै फैगोन नों बिनि बिखाखौ जाबानो जाबाय। ओ बिदि बुंनानै बिनि नखानायै गोरियाला बे दैमायाव थांनानै बिफां सायायाव मोख्राखौ बुंहैलायबाय ओ सुखे ओ गाबोन जोंहानि न'आव थांनांगोन आं नोंखौ गाबोन जोंहानि न'आव लानानै थांगोन होननानै। मोख्राया बुंबाय आंथ' सानस्रिनो रोङा दैयाव आं माबादि थांगोन नोंनि न'आव, नों सिन्था दाखालाम आं नोंखौ आंनि बिखुङाव दिखांनानै लांगोन। औ दे बिदिब्ला जागोन होननानै बिसोर थाबाय। अखा नायै गोरिया ला मोख्राखौ लांनो फैबाय, लांनो फैबा बिदिनो गावनि बिखुङाव दिखांनानै लांबाय आरो जेब्ला दैमाया एसे गेजेर नांदोंमोन माने न'खौ मोनहैसथ'आखैमोन बेयाव गोरियाला माने बुंबाय आरो मोख्राखौ सुखे आं नोंखौ फोथाय खेबस' खालामनाय बायदि जागोन आंनि बिसिया नोंनि बिखाखौ जानो लुबैदों। मानो होनोब्ला बे गोदै फिथाइखौ जानानै आंनि जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथ' बे गोदै फिथाइखौ सानफ्रोमबो जायोना अब्ला नोंनि बिखाया बेसे एसेबां गोदै जागोन बेनिखायनो नोंनि बिखाखौ आंनि बिसिया जानो लुबैदों बेखौ खोनाने मोख्राया सानबाय बिदिबाथ' आंखौथ' बि जाथारगोन होमबा आं मा सोलो खालामबावनो दा! बेन
बियो बुंबाय ओ सुखे नोंथ' दहायनो आंखौ खोन्थाखानो हायोमोन ना नोंनि बिसिया आंनि बिखाखौ लुबैदों दाथ' आङो आंनि बिखाखौ बिफाङावसो गारबोदों अब्ला जों बिफांङाव लायनोनो थांफिननांसिगोन बिदि बुंनो हायो गोरलाय औ होनबाथ'दो लायनो थांफिननोसै जेब्ला गावसोर फैफिनो फैफिननानै जेब्ला बिफां मोनफिनो अब्ला मोख्राया बारनानै गावनि बिफां सायाव गाखोहैबाय आरो आरो गोरेरखौ बुं बाय आरो मासि जामबा नोङो सोरबा गावनि बिखाखौ बिफाङाव गालांनो हायो नामा बेथ' गावजों लोगोआवनो थाफाखायो नों मा एसे जामब ब बेबादि बिनि सल'बाथानि बे गियानानो जाबाय माने जेखौ मोनदों बेखौल' गोजोना थानांगो आरो' जे बांद्रायखौ मोननो लुबैनाङा औ नोंथाङाबो दोंसे सल' बाथानि सोमोन्दै फोरमायजागोन आंनो
औ औ आं टाइमाथ' बांद्राय गैला आं नोंथांनो एसे सुंदयै सल'खौ फोरमायनोसै बेबायदिनो आङो सल' फोरमायनानै नोंथांनो दाउब' आरो दाउरायनि आरोना माने बिसोरो मोनसे बागानाव मासे दाउब' आरो मासे दाउराय दंमोन आरो नोंथां बे बिसोरो बागानावहाय मानैबो रंजा बाजायै थायोमोन आरोना नोंथां दावराइया माने गावनि गाब गोनां गांखंखौ एबा लानानै नोगोद माने दुगामोन आरोना बियो जोबोद माने लेभेल देखायोमोन माने गावनि गांखंङआ जोबोद समायना होननानै बेबायदिनो ओमफ्राय बियो मोसा मोसा माने दाउब'खौहाय बुङोमोन नायनाय आंनि गांखंआ बेसे समायना होननानै बुङोमोन आरोना बियो ओमफाय दाउरायनि दुगिया माने गोबां माने बाथ्राखौ खोनानानै माने दाउब'आ रागा जोंबाय आरोना माने बेयो फिननाय होफिनबाय माने स खालि दाब'आ माने बेबायदिनो बादि नांनो एबा मा होनो दावराइखौ बिदिनो बुंबाय आरो माने अख्रांआवहाय बिरनानै जेनेबा सोर बांसिन बिरनो हायो अख्रांङाव होननानै माने बादिनांबाय दाउब'जों आरो दावरायजों आरो औ होनब्ला माने दावब'आ माने बेबायदिनो अख्रां गोजआव बिरबायनानै माने थांबाय आरो ना नोंथां बेबायदिनो ओमफ्राय दाउराइआ बांद्राय बेबायदिथ' बिरनो हायासै माने गावनि ओ महर गोनां एबा साइज गोनां गाबखौ लानानै जा दुगिमोन आरोना बे दावरायआ माने जा जुगामोन मानो होनोब्ला गावनि माबा साइस खौ एबा महरखौ लानानै बांद्राय जों दुगा देखायनाङा होननानै जों बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो बे सल'निफ्राय मानो होनोब्ला जोंहा बांद्राय ओ दुगि देखायोब्ला एबा दुगा देखायोब्ला मानो होनोब्ला बेवहाय ओ दाउ दाउब'आथ' बांद्राय बेबायदि देखायाखैमोन नाथाय दाउरायआ बेबायदि गावनि ओ साइसखौ लानानै एबा गावनि बेसेन गोसा गोनां गाबखौ लानानै जोबोद दुगा देखायदोंमोन दावब'नि सिगाङावहाय बेबायदिनो दाउब'खौ होननानै साइस गैयि मा गैयि आंनि बायदि गाब गैयि गां गयि होननानै माने बेबायदि बुंदोंमोन आरो ओंखायनो माने जोङो बेयाव जों बुजिनो मोनदों जोङो माने गावनि महरफोरखौ जों लानानै जों बांद्राय जोङो देखायनो नाङा जोंनाव गाव जेसेबां दं जों बेजोंनो रंजानो नांगौ मानो होनोब्ला जों बांद्राय दे खायोब्ला जोंनाव गारि मथर जों जों दं होननानै जों बांद्राय देखायोब्ला जोंनावहाय सानसे नङा सानसे जों बेफोर ओ जोङो माबाखौ जों बान्थाखौ जों मोनफिनखायो जों गुबुनखौ जोङो बेबायदि निच्चा देखायोब्ला जोंहानो माने उनावहाय बेबायदि गंफिननो गोनां जायो अब्लासो माने दाउराया बुजिनो मोनबाय आरो ना बियो अ आंहथ' एफा मोजां गां दंमोन नाथाय आं बेबायदि दाउबो जा आं माने बिरनो हायासै आंनाव एफा गां दं नाथाय आं बेबायदि दाउबो जो आं मानो समान बिरनो हायासै होननानै सान फिनबाय आरोना बे मानो होनोब्ला बांद्राय गां थायोब्लाबो बिरना हाया जेरै दाउबआ मालाय जेसबां दं बेयावनो खुसिमोन ओंखायनो मानि ओ बेसेबां दं होननानै माने देखायजाया आर ना नोंथां। बेसिनोसै आरो ना आंनि सल' खोनथानाया आं बांद्राय बेदि सल' खोनथानोबो रोङा अनानै निमाहा ओ गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथाङा आंनो बेबायदि जोब औ नोंथाङा आंनो बेबायदि जोबोद मोजां सल' खोनन्थानायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।
औ जागोन दे। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।